हेल' नोंथां ना औ गिबियावनो गोजोननाय थाबाय
औ औ ओ आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय
दा जोङो बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ जागायजेननोसै
औ दे सावरायजागोन नोंथां जों दामानि बागै सावरायगोन नोंथां
दाउबायनायनि दावबायनायनि बागै जोङो गुसुङै जोङो सावरायनि
औ औ औ
दावबायनाय होनोब्लाथ' जों मिथिनो हायो जे दावबायनाया मोनसे माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौ बुङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा जोङो नुनो मोनदों दानि नैबे बर्थमान सोलिबाय थानाय दिनाव
औ
नुनो मोनदों जे गोबां मानसिफ्रा दावबायनो मोजां मोनग्रा जाबाय नङासै होनबा
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
हेल' हेल'
हेल' हेल'
औ नंगौना नोंथां हेल' खोनादोंना औ औ नंगौ औ औ औ
दावबायनो मोजां मोनग्रा जाबाय गोबां मानसिफोरखौ दायो ओ दानि दिनाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायहैनाय थाबायहैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों औ मानो होनोब्ला ओ गोबां मानसिफोरनि थांखिफ्रा ओरैबायदि सुबुंफोरनि थांखिफ्रा गुबुन गुबुन दावबायनायनि थांखिफ्रा आलादा दङ आरो सोरबाया गोजान जायगाफ्राव थांनानै बिदिनो दिनैनि म माबायाव बेबायदि गाव गावखौ माने गुबुन जायगाफ्राव थांनानै गावनि लाइफखौ बेबायदि मोनसे गुबुननो मिथिहोनाय मबाइलनि गेजेरजों भिडिय'फोर लानानै - बेबायदि मोनसे शुटिंफोर लानानै बा बिदि भिडिअफोर लानानै बिदि गुबुननि थाखाय दिन्थिनो थाखबो बेबायदि गुबुन जायगाफ्राव दावबायहैयो
औ औ नंगौ नोंथां औ।
बेबायदि थांखिखौ लानानैबो थाङो माने जाहाथे बै गुबुन जायगाफ्राव बिसोरनि हाल सालफ्रा मा माबायदि आरो बिसोरनि सोलिनायफ्रा माबायदि बेफोरखौ मोनथिनो थाखायबो बेबायदि थांनाय जायो आरोना।
औ औ औ नंगौ नोंथां जों सुबुं माहारिया गोबां सोलोंसुला आरो माने गोबां मिथियै बाथ्रा मिथिनानै जों सुबुं माहारिया मोजां मोनो। बा जोङो गावबा गाव गियान बुथुमनानै माने मोजां मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो बेरायनानै जोङो गोबां मिथियै बाथ्रा बा मिथियै नुथाय जों नुनानै माने गोबां गोबां गियानफोर बुथुमनानैबो जों लानो हायो। जेरै जोङो ताजमहल औ औ औ। नंगौ जेरै जोङो ताजमहल होनना बुङोब्ला जोङो मबाइलाव नायनाय आरो जोङो थांनानै नायहैनाय गोबां फाराग जों हमना ला जों दिल्ली होन होनना बुङोब्ला जोङो दिल्लीखौ जोङो मबाइलाव नायगिदिंनाय आरो जोङो थांनानै मानसियानो गाव गावनि थांनानै बेरायहैनानै नायगिदिंनायखौ गोबां फाराग जायो आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथां। जोङो टास मबेल होनना बुङोब्ला जोङो मबे जों मबाइलाव नायनानैथ' जोङो गावनि रोंगौथिखौ जेसेबांखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो बुथुमना लानो हाया। नाथाय जोङो थांनानै जुदि गावनो जुदि थांनानै जों नायगिदिंङैबा। जोङो माने मबाइलाव नायनायनिख्रुइ जोङो बांसिन माने जोङो गियानबो बुथुमना लानो हायो बा जोङो नायगिदिंजोबनो हायो आरो नोंथां।
गनायखा
बेरायनानै आरो गोबां
दा नंगौ जोङो गुबुन हादोराव दावबायहैनाय सानो माने जोङो दिनै बेयाव थां गुबुन जायगायाव थांनो थाखायब्ला जों गारि मटरजों बा बेबायदि बिरग्राजों बा बिदिनो गारिफोरजों बेबायदि थांनानै जायोना गुबुन जायगाफ्राव हादोरफ्राव दावबायोब्ला दा बेबायदिनो हवाया बेबायदि गारि उथिनानै गोजान जायगायाव। थांनो गोसो जानाय बेबायदि मानसिफोरबो थायो बेखायनो।
थ थायो।
नैबेबायदि मोनसे। रंजानायखौ लानो थाखाय बेबायदि थाङो आरो गुबुन जायगायाव दावबायहैयो। गुबुन जायगायाव दावबायहैनाय माने जोङो न जुदि थाङोब्ला जोंनि मेलेमफ्रा जोंहा माने फ्रेस जायो बा बिदिनो मोजां जायो साफा जायो। जोङो गावनि नुथायफोरखौ नुनानै माने जोंनियाव जोंबो गावनि गाव मोनसे सोलायनो हानाय ओ सोलायनो हानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो गुबुन जायगायाव दावबायनाया आंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सा सानो आरो सोरबाया सानो गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला दिनै जोङो गोबां थाखा फैसा खरसा खालामना रांखावरि खरसा खालामनांगौ जायो नङा दिनै बेखौ लानानै नानै सोरबाया माने थांनो गोसो जाया आरोना
औ औ औ औ नंगौ नोंथां ओ
नाथायब्ला आंनि थाखाय आंनिफ्रायब्ला गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनाया मोजां होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जों जोङो रोंनानै फैगोन जिखौ जों मिथिया बेखौ जों मिथिनानै फैगोन जिखौ जोङो नुफेराखै बेखौबो जों नुनानै फैगोन आरो जोङो मानो होनब्ला जोंनि जायग जायगायाव बुस्थु जिमुवाफोरखौ जों नुनो मोना जों बेखौ गुबुन हादोर फ्राव जुदि दावबायहैयोबा जों नुनो मोनो बेखौ जों मिथिनो हायो आंनिफ्रायबा जोबो मोजां गुबुन हादोराव दावबायनो थांनाया दा
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ जोङो जागा औ जागा दावबाय बा जायगा नायगिदिंनाय बेयो जोंनि गियानिल' नङा गियानजों लोगोसे जोङो ओ गावनि गोजोन्नायखौबो जोङो मोननो हायो ओ गोबां मानसियानो दङ ओरै खामानियानो माने गिदिंबाय दावबाय थानाय बेबायदि मानसिबो दङ माने सामफ्रा फ्रोमबो दावबाय थानाय खामानि बेफोरबो दङ
औ नोंगौ नंगौ
गोबाङानो माने औ अफिस अफिसफोराव मावग्रायानो जा बा कलेजफोराव दैलि थांबाय थाग्रा बा माबे मा मोनसेयाव खामानियाव दैलि बेस्थ' जाना थानाय मानसिफोराबो गावसोरनि माने सुक्ति एबा गावसोरनि बन्द'फोर मोनोब्ला बिसोरो माने दावबायहैनानै गोजान गोजान जायगा फारसे दावबायहैनानै माने गाव गावनि गोजोननाय एबा गाव गाव मिथियै बाथ्राफोरखौ बुथुमनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नों औ थिग बिदि बेबायदिनो कलेजफोरनियाबो जेरै दा कलेजनो जा स्कुलानो जा जा बोसोरफ्रोमबो माने ओ जागा नायगिदिंनो एबा मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय फोरोंगिरिफोरा माने लाना थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ ओ नोंथाङाबो मा नोंथाङाबोथ' जागा बेरायनानै मोजां मोजां मोनो नङा होमबा औ नोंथाङा दिनैसिम माबे माबे जायगायाव ओ बेरायफेरखो बा माबे माबे जायगायाव थांफेरखो आरो नोंथाङा बेफोरनिफ्राय मा मा मोन थिना मोनखो बिनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होजागोन नोंथां
आं दावबायनाय माने आं गोजान जायगाफ्राव आं दिनैसिम ओ बेबायदि बाहेराव थांफेरनाय जायाखै दासिमहालागै गोजान जायगाफ्राव जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफोर खाथि खाला जायगाफ्रावनो आङो बेबायदि बेरायहैनाय जाबाय माने आं गोजानाव बेबायदि थांनाय जायाखै आरोना थांनो थाखाय थांखि लादों जों जेरैबायदि दिनैनि मुगायावहा जोंनि ओ गथ' गथायफ्रा जौगाबोबाय बि
औ औ नंगौ नोंथां।
सान्दों थांनो थाखाय आं थांखि दङ मानो होनब्ला आं दावबायनायखौ जोबोर मोजां मोनो। बेखौ आं आंनिफ्राय आं बुंहरबाय। आं दासिम गोजान जायगाफ्राव बिबायदि दावबायहैयाखै। गोसो जायो नाथाय माने सहैयाखै आरो नोंथाङाबो बबेबा गुबुन गोजान जायगाफ्राव बेरायनो दावबायहैखांबाय नामा?
ओ नोंगौ आङो थांफेरबाय गो-गोबां जायगायाव थांफेरबाय। आं शि जेरै शिलंफोराव थांफेरबाय। बाइक बेबायदिनो अरुनााचल थांफेरबाय बेबायदिनो बायदि बायदि जायगा ओरैनो जोंनि जोंनि स्टेटनि खाथि खाल' थांफेरबाय। ओ नंगौ जोङो बेराय हैनाय होनोब्ला जोङो गोजानथाराव थांनायखौबो माने गोजानथाराव थांनायखौबो जोङो सानजाया। माने जोङो खाथि- खाला जेरै जोंनि ओनसोलावनो गोबां जोंनि आसाम हादरावनो गोबां जों नुफेरिफोर जायगाफोर दङ।जेरै दारागाव हाजो बा भैरबकुन्द' हाजो, बा सुक्कि हाजो, बा औ नंगौ बेबायदि गोबां जायगाफोर दं आरोना जोंनि खाथियावनो माने
औ नंगौ
गोबां माने बेरायहैनानै जोङो गोबां गोजोननाय एबा जोङो मिथियि एबा मिथि नु थाय बा नुयि बाथ्राफोरखौ औ नंगौ बेफोरखौ जोङो बुथुमना लानो नायो आरो नोंथां।
औ। आंबो ओ जोंनि बे ओनसोल खाथि- खाला ओनसोल जोंनि ओनसोलनि खाथि- खालायाव थानाय जायगाफोरावनो आङो थांनाय जाबाय जेरैबायदि बे अरुणाचल अ‌रुणाचल रुपा होननाय जायगा बेयाव थांबाय।आरो जेरै- भैरबखुन्द' बेयाव जोङो बोसोराव खनसेबाबो जोङो थांनाय जायो। बेबो मोनसे दावबायनाय जानो हागौ खाथि- खालायाव खाथि खालायावनो दङ। अब्लाबो मोनसे दावबायनो
औ दावबायनाय दावबायनाय औ।
थाखाय जोङो खनसेब्लाबो जोङो थांनाय जायो। बे हिसाबै जोङो बेबायदि आङो बेबायदि बेरायबाय आरो बिदिनो जोङो जेब्ला जोंनि थासारिफ्रा मोजां थागोन अब्ला जोङो बेबायदि दावबायनायखौ जोङो नागारनाय नङा। दावबायोब्लाबो दावबायोब्ला जोङो गोबां गियानबो सोलोंनो हायो।
औ हायो हायो औ नंगौ नंगौ नोंथां। औ नंगौ नोंथां औ औ। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय
जागोन नोंथां। जोंनि सावरायनायखौ होमब्ला जोङो बेसेबांखिनिआवनो दोननोसै नामा?
औ दोनथ'नोसै नोंथां। ओ जायगा दावबायनायनि बागै नोंथांनि फ्राय जे गोबां मिथियै बाथ्रा मिथिनानै नोंथांनिसिम फिन खेब सेबाव गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबावबाय।
हामबायसै।
औ औ।
जागोन।